माखो मा खबर नोंथां खोनादों
खोनादों
खोनादों
खोनादों
खोनादों खोनादों
अ एबारसो फैदों नै खोनाबाय
खोनादों खोनादों
अ अ अ दा जों मा रायज्लायनो होनोब्ला नोंथां खेलानि सोमोन्दै रायलायदो दे नोंथांनि आंगो माने गेलेग्रा मा गेलेनायखौ नों नोंथाङा मोजां मोनो एसे फोरमायना होदो
सरि
खोनाबाय एबार
हा खोनायाखै खोनाहैयासै नामा अ नोंथांनि माबा औ औ औ माने आं सोंदोंमोनखि नोंथाङा माखौ गेलेनो मोजां मोनो मा मा गेलेनायखौ खौ गेलेनो मोजा बेखौ ए फोरमायना हो होननानै बुंदोंमोन आरो आं
उन्दैनिफ्रायनो बायदिसिना खेला गेलेनो मोनो मोनबोनाय हिसाबै दाबो बिदिनो फुटबल भलिबल क्रिकेट मोजां मोनो आरो
उम गेलेनो मोजां मोनो आरो
मोजां उन्दै उन्दैयावथ' गेलेखायोमोन थेवबो गोबां बोसोर गेब्स थानानै जेब्ला आङो इउनिभारसिटियाव एडमिसन लाहैयो फार्स्ट उइकनि टाइमाव। फिन खेबसेबाव गेलेफिननो मोननानै मिथिफिनदों आरो गावखौनो गेलेनाय सायाव बेसे बेसेबां आंहा मा दङ।
नङाबा कलेज स्कुल कलेज बिदिफ्राव बिराद खम जाबायमोन आरो गेलेनाया।
बिदिनो जायो औ नंगौ।
गेलेनायखौ उन्दैनिफ्रायनो कन्टिनिउ लांबाय थायोमोनब्ला माब मा मोनसे गेलेनायनि बिथिङावनो साक्सेस जानो हानाय लामाया दं साननानै लायो आरो।
हायो आरोना औ मोसानो होनबालाय। ओ बैसोर गेलेनायनि गेजेराव फुटबल भलिबल ओमफ्राय गेलेग्रा नोङो। बैफोर गेलेनायनि बिसोराव। अबे खेलाखौ नोङो नोंथाङा साबसिन गेलेनाय हिसाबै सानना लायो नोंथांनि
दायो आङो भलिबलखौ बे मोनथामनि जेराव होनबा भलिबलखौ होननानै बुंना लानो हागोन। गोन आरो भलिबलाव एसे मोजां।
मोजांसिन मोनो आरोना गेलेनो।
गेलेनोथ' गासिखौबो मोजाङानो मोनो थेवबो भलिबलखौ बांसिन मोजां मोननायाव गोलैयो आरो।
ओम।
नोंथाङा माबाफोर आइदिया दं नामा गेलेनायनि बिथिंनि सायाव?
आइदिया होनना बुङोब्ला आंबो गेलेयो गेलेनाया। क्रिकेट फोर फुटबल ओमफ्राय भलिबलखौनो आंनाबो बेनो।
औ।
फुटबलखौ आं औन्दै समावसो गेलेदोंमोनलै ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिराद गोबाव गेब्स थादों। बेनि उनावहाय माबायाव गेलेदों। जनो होननाय बे इउनिभारसिटि मुलुगसोलोंसालियाव गेलेफोनाय जादों आबो बेनि उनावहाय क्रिकेटखौ क्रिकेट थेवबो बै समावसो गेलेनाय जादोंमोन आरोना बै इउनिभारसिटि आवसो मुं बुहुम फरायसालि बा मुलुगोलोंसालि खालि मा बेवहाय क्रिकेट खननै खनथाम सो गेलेनाय जादों आरो ओरैहाय बे बलिखौ बांसिन गेलेनाय जादों दङ
बयसफोरनियाथ' आरो हस्टेलावनो सोलिबाय थाख खायोना सान फ्रामबो
औ हस्टेलाव गेलेबाय थानाय जायोमोन आरो ना जोंना औ गेलेनायखौ लांफाबाय थानांगौ देहानि थाखायबो मोजां देहायावबो मोजां ओ औ एक्सारसायस खालामनाय जायो मोजाङैनो देहाखौ
गेलेनायनि सायावबो गोबां केरियार दाना लानो हानाय आजिखालि थ' गोबां सफैबाय दायो जोंनि या रावबो मोजां खट सट इदि गैखाया गावखौनो गाव जेबो खालामना लानो हायि जाहैबाय आरो ओरैनो नर्मेल जास्ट गेलेनायलावसो जाहैबाय दायो।
औ बेनोथ' बेथ' नंगौ नंनायालाय। नों नायनो थाङोब्ला बुहुमाव ओ गेलेनायनि बिथिंजोंनो बांसिन मानसिया माने जाफुंसारनाय बा बयजोंबो सिनायसारजानाय बे माबाखौ नुहुरो आरो साननानै नाय नोङो फुटबलनि बेलायाव रनाल्द', मेसि सोर सिनाया गासिबो सिनायजोबो। फुटबलनि बेलायाव आरो बेबायदिनो क्रिकेटनि बेलायावहाय नाय नोङो क्रिकेटनि बेलायावबो ओ बिराट कहलिमोन बा धनि-धनिमोन, महेनद्र ओ महेनद्र धनि औ हार्दिकमोन बिसोर बायदिखौ सोर सिनाया बुहुमावनो सिनायो। आरो बेबायदिनो जोंनि मानसियाबो गुबुन अट्रलियानि बा बबेबा मोनसे निउजिलेण्डनि प्लेयार फोरखौ सिनायो जो‌ङो। ओमफ्राय बैसोर सुबुङा बांसिन फेमास बा बां सिन मिथिसार जानाय बयजोंबो आरो बिसोर गेलेनायजों बांसिन फैसा रां खामायनोबो हायो। बिसोरो होनबार साननानै नाय गेलेनाया बेसेबांसिम जौगानानै दङ?
बेलेग बिथिङाव एसे एसे सेलारिफोरा खमबाबो गेलेनायनि बिथिङाव गोबां बुरजा-बुरजा जाखायोना आरो एक्सट्रा जाय मोजां मोनदों बेखौ मोजां मोननानै गिदिर-गिदिर मानसिफ्रा एक्सट्रा होबावनाय बेयो एक्सट्रा थाबावखायो।
जोंनि-जोंनि माबायावसो गेलेनायनि बिथिंजों बांद्राय सहैनो हानाय लामा फोरा एसे बारा रोखा-रोखा नङा बायदि नुयो आरो आङो। मानो होनना बुङोब्ला माखासे औ गामि ओनसोलनि बादि जाबाय नालाय
गाइड होग्रा मानसिबो गैला मा खालामबा मा मा खालामनो लांग्रा मानसि रावबो गैला बिदियावनो गेलेनायावथ' बर' हिसाबै बांसिन स्ट्रं जाखायोना बेनिफ्राय मोजां जायो थेवबो लामा दिन दिनथिना होग्रा गैयिनि थाखायनो जौगानो हाया आरो
बेनि थाखायथ' दा गेलेनाय आरो जोंनि समाज जोंनि बर' समाजखौ नायोब्ला जोंनि बर' सम समाजावहाय लेखा लेखा फरायनाय सुबुं बा गोरों सुबुं गोबां नांबावगौ दंबावो माने गोनांथि दंबावो आरोखि अब्लासो माने बबे लामाजों थांबा मोजां जिउनि लामाखौ दाना लानो हागोन बेफोरखौ मोजाङै खिन्थानो हानाय गाइड होनो हानाय बेफोरबायदिया जागोन आरो
पेरेन्टसफ्रानो जोंनिया लेखा फरायनो मोननि खस्थ' खालामनानै जाग्रा जाबोनांनाय हिसाबै इफोरनि रोंगौथिया थाहैया नालाय नांगौसेबां गियानखौ होनो हाहैया जायो बिनि गेजेरजोंबो दा बर'फ बा गोबां जौगाबाय होनना
नंगौ नंनायालाय औ जौगादों जनाया जौगाद्राय नङा खिन्थु जौगादों होनना सोरबा सोरबा उम
उम
जेरै हलिचवरन नार्जारि ओ दुर्गा बर' बिथां उम बिथांमोनाबो नेसनेल लेभेलाव गेलेनो मोननाय माबा मोनसे दङ' नोंसनाबो गेलेनो मोनबाय गेलेयो आरो नोंथाङाबोथ' एसे ओ लेखा रोंबाय आंबो एसे फरायबाय दा जोंसो गान गामियारिनि मानसिफोरखौ एसे एसे माने एसे गाइड होनो बा माबा मोनसे खोन्थानो हानाय जासिगोन आरो
उम
हायो हानाया दा बेनिखायनो जोंहा गामिफ्राव मिथि जायोबा थांनानै एसेसो खिथाहैनो हानाय। जाहैबाय आरो बेबायदि। नोंथाङा थांफेरबाय नामा? गामि ओनसोलाव इनदाब मिटिंफोर जायोबा माबाफोर बिदिनो बाथ्रा
औ उम। बाथ्रा बुंहैनायाथ' मिथिं बाथ्रा बुंहैनायाथ' बिदिद्राय गुबुननि मिथिङाव जायाखै गामिनियाव बुंनाय जाबाय आरो गें। गामिनि ओ केरेल काउन्सिलिं। ओमफ्राय दाखालि मेट्रिक पास जानाय बेफोरावहाय आङो बुंहैनाय जादों आरो ना केरियारनि सोमोन्दै। माने दाथा पास जाबाय बेनि उनाव मा राहा लानांगौ बबे
आङा माबाजोंसो थांगोन ओमफाय नोंनि थांखिया मा बिनि थांखिखौ लानानै आङो बबे लामाजों फरायोबा मोजां जागोन बेफोरखौ आं बय दों आरो बेफोरखौ बुंनो खाबु मोननाय जादों उम बेनि सि बिनिसि सिगांबो मेट्रिक एगजाम होग्राफोरखौ एसे एसे गाइड होदों आरो आङो। माबोरै लिरनांगौ माबोरै थागथियारि जानांगौ बेफोरनि सो सोमोन्दै एसे एसेबाबो माने आयडिया हैदोंमोन आरो। नोंथाङा बेबायदि हैनो मोनदों नामा?
आ जोंनि ओनसोल लाव बेबायदिखौ खालामस जायानो बिनि थाखायनो आं बुंनो थांनो खाबु मोनाखै बेलेग बेलेग ओनसोलाव खोना मोनदों बिदिनो मेट्रिक पास जाबा ऐस एस पास जाबा जिखुनु साक्सेसनि लामायाव एसे आगानसे स्टेप बारायबाबो फरायनाय मानाय लामोनाखै नाथाय जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिया दा गैथ'वा सोलियाखै बिनि थाखायनो बिदिफोर
वेलकाम खालामनाय गैयाना?
खालामनाय जायाखै बेबायदिखौ नुफेराखै दासो एसे खाथि खाथिनि गामिफोराव खोनानो मोनहांदों थेवबो जों जों गामि जोंनि खाथि खालायाव जाथ'वाखै।
बिदिखौ खालामनानै होनो दानानै लानो हायोबा मोजां आरो इयुन जोलैनि थाखाय।
औ नोंसिनि गामियाव बहाय लाइमोन हान्जा दङबा लाइमोन हान्जाया बरायनांगौ गामिनि जायफोर मेट्रिक होग्रा बा ऐस एस होग्रा बिसोरखौहाय थांनानै। एसे एसेबाबो गायद हैैनो हायो आरो। एसेबाबो माने थुलुंगा हैनाय थुलुंगा बान्था जेनेबा खल'म गंसेबाबो बेफोरजों माखासे फंनैसो बाथ्रा बुंबोनो हायो आरो नोंसोरा।
औ बेनोथ' बे बेखौनो दाना लानो हानाय दाबो जाथ'वाखै गामियाव थानायबो जाबाय थायाखै नालाय आंबो जेबो खामानि मावनो मोनाखै बेफोरबायदिनि ओमफाय जिखिनि दं बिसोरबो गामिया गोदोसोसो जाहैबाय जेबो दावगानाय फैयाखै बेफोरदिनि साननाय रावबो लामा दिन्थिना होनाय जायाखै दा लाइमोन हान्जा बिदिबो दाना लानाय जायाखै दासिमबो।
इयुनावहाय नि थाखाय एस औ गामिनि थाखाय हागोन बा माबा मोनसे आइडिया खौ होनो हागोन होननानै आं नोंथांनिसिम थाबाय।
गोसोआवथ' साननानै दङ थेवबो दि खामानि मावनो थाखाय बै दिनखौ दाबो दिहुनन्नानै लाबोनो हानाय जायाखै आरो।
उम अपेनलि गामियाव थानानै ओंखारनाय खामानिया जायाखै आरोना?
औ लासै लासै नाजालांनि। दा बेलेगाव बाहेरायावसो थानाय जायो नालाय गामियाव बिदि थाबाय थानाय जाया मिथिं दावथिं बिदि रौ थांस्रानो नायानो बुहुत खम आरो फुजाफोर जाबाल' थांनाय जायो।
बेनो जोंहाबो खेरियार दानां खम दं नालाय दासिम जों गामियाव थानाय जायाखै नालाय बेनो।
औ लिरनाय फरायनाय बिदि गिदिर गिदिर फरायनायफोराबो बहुत खम दा जों मास्टार्स खालामनाय हिसाबै जोंसो बांसिन गोजौसिनाव दंहैयो बिदि हिसाबै जोंहा बिसोरखौ लामा दिन्थिनायनि माबा मोनसे खामानि मावनांगौआ जोंनि दायथ' जाथारनांगौ दं आरो बेखौ मावथारनांगोन जोङो।
औ
हानायसेबां नाजा
औ नोंसानाव माने